हेलौ
औ हेल' नोंथां
हेलौ हेलौ औ नोंथां खोनाबाय नोंथाङा खोनादों? ना आंनि रावखौ
अ खोनाबाय दे दा बे समाव नोंथाङा मा खालामगासिनो दं अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
आङो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां
अ माने नोंथांजों आं मोननैसो बाथ्रा रायज्लायनो होननानै फन खालामनाय जादों आरो ना
औ नोंथां औ बुंलाय मा खोथा सावरायनो औ नोंथां
अ माने नों औ दे नों थां अब्ला ओ माने फा बेफार फालांगिनि बागै नोंथांजों आं एसे रायज्लायनो होननानै फन खालामनाय जादों आरो
औ नोंथां
खोनाबायना औ माने नोंथां ओ फालांगि बेफार फालांगि होन बाथ' जों बेखौनो बुजियो जे ओ मोनसे मुवा एबा बेसाद जिखुनु ओ बेनि सायाव बे फार फालांगि खालामनाय आरोना दाबसे से जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव लांनाय ओ बिदिनो दैथायहरनाय लाबोनाय ओ बायलाय फानलाय बेफोरखौनो बुजियो आरोना बेफार फालांगि बुङोब्ला अ ओमफाय दा नोंथांजों आं सावरायनो साननाया नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंनि नोंथाङा ओ आंनि सोंथि खौ माने होबानो जाबाय ओ नों नोंथां नोंसोरनि नों थांमोननि ओनसोलखि जाय माने बेफार फालांगिया माबोरैहाय सोलियो मा मानि सायाव? सोलियो बेखौ नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ नोंथां बेफार फालांगि होनब्लाथाय जोंनि थिंजाय बे माने जानाय लोंनायनि बाजारफोरानो सोलियो आरो आरो गाननाय जोमनायनि जेरै गस्ला लंफेन द ख'ना ओ फालि बिदिनो आरो जानाय लोंनायनि होनोब्लाथाय बे मैगं माइरं जेनेबा ओ आलु दालि बिदिनो बानलु अ कबि लेस्रा प तल ओ जिंखा आरो पियास बिदिनो माने गासैबो जानाय लोंनायानो सोलियो आरो आरो बेफोरबायदि जेनेबा रेस्टु'रेन्ट बेफोरबो सोलियो आरो जोंनिथिंजा
औ
औ
बेफोरनि अनगायै आरो गुबुन माबाफोर दंबावो नामा?
बेफार फालांगि होनोबाथ' बिनि अनगायै जों दाउ बोरमा हांसो फारौ बिदिखौ फानो आरो
औ औ माने गुबुन जायगानिफ्राय लाबोयो आरोना बायस'नानै
बायस'ना लाबोनानै इयाव जोंनियावहाय फानबाय। बिदि खालामो आरो जेनेबा अमाफोर बुथारना फाननाय बेदरफोर
औ माने औ नोंथां अमाफोरखौ नों नोंथांमोननिखिजाय गुबुनाव साप्लााय हरो ना हरा?
गुबुनाव साप्लाय हरो नोंथां जेरै शिलं बेफोरबायदि जायगायाव बेयाव सप्लााय हर आरो
औ माने नोंथांमोननि ओनसोलखै बेफोरबायदि ओ फालांगिया सोलियो आरोना।
औ नोंथां सोलियो नोंथांमोननि ओनसोलावलाय मा मा बायदिया सोलियो?
दाबावैसो नोंथां बुंलांनाय बादिनो जोंनि ओनसोलाव ओनसोलावबो ओ जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बिदिनो दाउ अमा मोसौबो मोसौनिबो फालांगि सोलियो। जोंनिखिजाय बिदिनो ओ गोबां जानाय लोंनायनि अनगायैबो गाननाय जोमनायफोरबो सोलियो दाउ अमाफोरनि सोलियो माने मोसौफोरखौबो जोंनि ओनसोलनिफ्राय गुबुन ओनसोलाव लांनानै माने गारिजों लांनानै माने साप्लाइ खालामो आरो। आरोना अमाफोरखौबो बिदिनो साप्लााय खालामो जोंनिखिजायबो माने गोबां गोबां फालांगि खालामग्रा ओंखारबाय दानि जुगाव माने जोंनि जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव लाङो आरो गुबुन जायगानिफ्रायबो जोंनियाव गैयि मुवा बेसादफोरखौ माने लाबोयो आरो ना।
औ
बिदि बिनि अनगायैबो न'फोराव मावनाय आबादफोरखौबो दानिया जोंनिखै फालांगि खालामो आरोना जोंनि ओनसोलखै बे गोरान गोरान आबाद बे मेसेंनि आबाद बे जिखिनि मैगं थाइगं कबि आलु बानलु बेफोरबायदि ओंखारोना बेफोरखौ माने आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव गोबां मानसिफोरा माने बिगा बिगा गोबां बुरजा बुरजा गायनानै माने फालांगिनि थाखायनो मावो आरोना बेफोरखौनो फालांगि खालामना जायो आरो बेनि अनगायैबो बेसर ओ दालि खाला बेफोरखौबो गासैखौबो माने दानिया आथिखालाव माने फाननायनि थाखाय थाखाय फालांगिनि थाखाय नो मावनाय जायो आरो बेफोरखौ ओ ओमफ्राय दाथ' दैज्लां बो हटेल जादों ना। बे दैज्लां बोथोरनि बे माइ आबादा बे माइ आबाद बेखौबो जोंनिखि जाय गुबुन ओनसोलनिफ्राय फालांगि फैनानै बायस'नानै लांफैयो आरो ना। ओ बायस'नानै माने माने गारिजों लाङो आरो जोंनि ओनसोलनि सासे सानै ओ बेफार फालांगि मावग्राफोराबो बिसोरो माने न'खर न'खर थांनानै जायहा माइ फानगोन। बेफोरनाव थांनानै बायस'नानै माने बै फालांगि गुबुन ओनसोलाव माने दैथायहरो आर ना गुदामफोराव
औ।
बेफोरबायदि आरो। आरो गुबुन। होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननिखि जाय गयफोरनि फालांगि औवाफोरनि फालांगि सोलियोना सोलिया
औ सोलियो नोंथां गय गयफोरनि फालांगियाबो बिदिनो जेनेबा गुबुननिफ्राय फैनानै बिदिनो बिफांखौ जेरै बायनानै गालाङो आरो। आ बिनिस्रायहाय ओ जेब्ला ग-गया थायनानै मोनगोन होमबानियाहाय बिसोर हानना लां आरो आरो नालेंखरफोर ओ आरो नालेंखरफोरखौबो बिदिनो माने फाननाय जायो आरो। आरो बे ओ औवाफोरखौबो बायो दंफांफोरखौबो बायनानै लाङो आरो। बे अ जेनेबा आथिखालावथ' बेफोरबायदिनो बांसिनानो माने फालांगि होनना बुङोब्लाथाय ओ फैसाजोंसो बायनाय आरो ना नोंथां? नाथाय गोदोनियाथ' बेफोरबायदि फैसाजों नङामोन। जेनेबा बेसाटनि सोलाय बेसादसो हरनाय जायोमोन ना नोंथां।
औ सोलाय सोल'मोन आरोना नोंथां गोदोनि
नाथाय आथिखालाव आरो रां जोंसो माने ओ फालांगि खालामनाय जायो गोदोनि दिनावथ' जेनेबा आं खोनानाय ब्लादिबा बर' हारिफोरा माने गंगारफोरजों बेफोरबायदि सोलाय सल' खालामनायखौ आं खोनानो मोन्दों आरो नोंथां। जेरै माइरंनि सोलाय बिसोर गंगारफोरनिफ्राय खमला लाखियोमोन बेफोर बायदि होन खोनानो मोनबाया आरो आं नोंथां।
औ नोंथाङा अन्नानै बिदि ओ हारिनि मुं लायाबानो जाबाय। औ माने माने गुबुन ओनसोलनिफ्राय जोंनि ओनसोलाव फैनानै माने सोलाय सोल' खालामनो आरोना। गोदोनि सुबुंफोरा माने नोंहा दाव दंबा जोंहा जुदि मैगं दंबा दाउजों मैगंजों सोलायनो नाय आरो बे जौ फिथाइजों दाउलाजों सोलायनाय बेफोर बायदिमोन आरो ना गोदोनि जुगाव माने फालांगि होननाय गैयामोन मुवाजों मोनसे बेसाद जों जाग्रा मुवाबा आरो नसे मानसिनाव जुदि माबाफोर बेनि गोरोन्थि जानाय दंबा बेजों थांनानै सोलायहैयोमोन आरोना।
जेरै खुमब्रा फि फिथाइ नोंथाङा जुदि थाइसे खुमब्रा फिथाय दङब्ला बै गुबुन नसेया जुदि लेस्रा भिन्दिफोर दंब्ला बिदिनो सानफ्रामबोलाय बेसे जानो बेखायनो सोलायलायनानै जायोमोन आरोना?
औ नोंथां
आरो फैसाजोंनो बायो फैसा माने फैसानि थाखायाव फानो। फैसाजोन जाजोबबाय गोबां सालायनाय फैबाय आरोना। औ नोंथांमोननि खिजाय माने बे गयनि बेखौ जै सुपारि खालामो ना गथायैनो खालामो?
मा बुंदां आं बुजिना मोनस्लाबासै?
अ माने नोंथां मानिखि जाय गयदि ओ गयनि दि फालांगि जायो। बेखौ माने सिंखावनानै सफारि खालामनानै फालांगि खालामो ना गोथाङैनो गथायैनो हाननानै फालांगि खालामो।
अ बे गयनि फालांगिखौथ ओ गथायैनोबो फालांगि खालामो इनिफ्राय जेनेबा ओ सिंखावनानैबो सपफारि खालामनानैबो फालांगि खालामो आरो।
औ
बे सफारि खालाम बेफोरबायसा गयखौ फार्स्टावनो हानग्रोनना लाबाय बिनि उनाव सिंखावनानै सान्दुंआव फोरानबाय एसे गोसोम गोसोम जायोबोब्ला दाम खम होयो आरो बिसोरो ओ साफा जानांगोन गोजों। ओमबानिया माने दामखौ मोनो आरो नोंथां
औ औ बिदि आरो औ जोंनि थिंजायबो बिदिनो बाजाराव लाङो आरोना माने जोंनि ओनसोलनिनो फालांगिफोरा गुबुन नसे सोरबा जुदि गय फानोबा बेखौ दागाव लायो आरोना। बेखौ माने दागाव लायो माने बै गयनि बिगोमाजों रायज्लायनानै दागाव लाबाय। जेब्ला बाजारा सफैयो अब्ला हानग्रा लानानै बेखौ हाननानै माने फानहैयो आरोना। ओमफाय खायसे बायदिया आरो केिजि अजन बायनानै माने फानो बेफोरबायदिनो फालांगि सोलियो आरो गयनियानो दा बे समाव गयनियानो बांसिनै माने सोलिदों आरोना। ओ बेफार फालांगि होनबा थाय दा आरो जोंनिखिजाय ओ बिदिनो गुबुन ओनसोलनिबो ओ गयनि फालांगि खालामग्राया फैनानै माने ओ लांफैनाय जायो आरोना। गारि लानानै बिदिनो सोलियो आरो जोंनि खिजाय दा नों नोंथांमोननि ओनसोलखैबो बे गयनि बिजनेसानो दासान्दिथ' बांसिन सोलिदोंना बे समाव
औ नोंथां दासान्दिखौ सोलिगासिनो
औ।
उम
अब्ला नोंथां ओ जोंनाबो माने समा जानानै फैबाय अ नोंथांजों सावरायनो मोन थानायनि थाखाय नोंथांनिसिम आंनि फारसे ओ साबायखर जासिबाय आरो ना। गोजोननाय जासिबाय
औ नोंथांजोंनो रायज्लायनानै आंबो गोबां माने बाथ्रानो मिथिनो मोननाय जाबाय आरो।
औ दा नोंथां अब्ला बेखिनियावनो दोनथ थनोसै
औ नोंथां। औ।